हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा बे समाव फ्रि दंना?
फ्रियैनो दं नोंथां।
औ आं नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव रायलायनो सानदों बेनो जाबाय माइ आबाद जे आं नोंथांनिफ्राय माइ आबादनि सायाव माखासे खोथा मिथिनो लुबैयो जे बे समाव नों नोंथांनि जायगायाव ओनसोलावबा मा मा माइ आबाद जोलै गायनाय जायो एबा मा सिस्टेमै गायनाय जायो आरो माबोरै माबोरै गायनाय जायो बेनि सायाव आं नोंथां माय मिथिनो लुुबैदों नोंथां।
औ
औ
जोंनि जायगा एबा ओनसोलावथ' दाथ दैलां औ बुंलाय
औ
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो
ओं जागोन।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां ओं खोनादों।
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि गामि एरियायावथ‌' माइ आबादखौ माइ आबाद गायनो थाख थाय गिबियावनो खोथिया माइलि सोमग्रोनाय जायो नोंथां।
औ औ
बिनि उनावहाय माइलिखौ सानथाम एबा सानब्रैनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो जेब्ला माइलिया खोनादोंना नोंथां?
ओं
जेब्ला माइ ग्लिया जायोना अब्ला बेखौहाय बोरियाव बोखांनानैहाय फेनलाना दोननाय जायो हायावहाय।
औ
फारसेथिं माइलि फोनो थाखाय फार फारसेथिं माइलि फोनो थाखाय हालेवनानै दोनखानाय दुब्लिखौ थियारि खालामो। आलि आलि होनानै जाहाथ थे खोथियाखौ मोजाङै फोनो हायो जेबो दैनि उसुबिदा जायालासे से
औ औ
बिनि उनावहाय खोथियाखौ नैजिबा दिन एबा थामजि दिनसो दोननायनि उनावहाय गायनो गोनां हायाव जाहाथे माइ गायनो हानाय बायदि सुबिदा सुबिदा खालामनानै दानि दोरोङारि मुगानि ट्रेक्टर एबा फावथेलाजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
बिनि उनाव आलि फोरखौहाय खोनानै माइ आबादखौ जाहाथे थे मोजाङै गायनो हानाय बायदि सुबिदा खालामनानै खोथियाखौ फु फुनाय जायो नों
औ
बिनि उनावहाय जेब्ला खोथिया फुनाया थियारि जायो अब्ला फोमोनखानानै दोननाय दुब्लियाव माइखौ गायनाय जायो नोंथां।
औ औ बिदिबां आरो नोंथां माखासे खोथा मिथिखांनो लुुबैयो जे बे माइखौ गायबाय गायनानै जे माइआ गायनानै हाजानो बेसेबांसिम सम नांगौ आरो हानायखौ माबायदि माबायदि आयदाजों हानाय जायो सोरबाफ्रा बाहायो मेचिनजों सोरबाफ्रा आखाइजों बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंथिना होबा मोनजागौमोन
जोंनि ओनसोलावथ माइ थाब हायो जिखुनु जोङो फरिमल रनजित बेफोरबायदि माइ गायोब्लाथ दान मोन माबाफ्रावनो माइखौ हाजानाय जायो नों था
औ नोंथां औ
आरो माइब्राफोर जोसाफोर माइ गायोब्ला बेखौहाय द दायनि खावसेफोराव हाजानाय जायो। आरो नोंथाङा बुंदों जे मा रोखोमै हानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय दासिमहालागैबो आखाइजोंनो माइ हानाय जायो जेबो मिसिं दोरोङारि बुस्थु थु बाहायनाय जाफेराखै नोंथां
औ औ औ नोंथां
खोनायासै नोंथां
उम खोनादों जे नोंथाङा आरो बिनि सायाव औ नोंथां मुं
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव मा रोखोमै माइ गायनाय जायो आं बेखौबो मिथिनो लुगैबाय।
अ जोंनि ओनसोलाव माइ गायनायनि औ
रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव
औ औ दा आं जोंनि माइ गायनायनि सायाव आयदाखौ बुंनो थाङोबा जोङो गिबियावनो जे गावनि हायाव जेरै बोरि हा। दलाहा एसे। बालासिया हा दै थाथारै हा। बेखौ जोङो सायखनानै माइनि जोलैखौ जोङो एबा भेरायटिस बो बे भेरायटिसखौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगौ जायो गिबियावनो
औ।
औ बेखौ बासिनानै लाग्रानि खौ बबेयाव बेखौ नायनानै जोङो बबे दुब्लिखौ सायख खनानै जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों फिनबासिम हालौवनानै एबा गोबां मानसिफ्रा मोसौजोंबो हालौवो खिन्थु जोङो। दानि जुगाव नुनो मोनो। ट्रेक्टरजों बांसिन हालौवनाय बेयाव जोङो फिनबासिम हालौनानै माइखौ जोङो बेयाव फोनाय जायो फोनायनि उनाव आबादारिफोरा मोनसे सिन्था धारनाखौ जायो जे दिनै खोथिया फोदों दा मोनायाव अखा हागोन जागोन नामा बेखौ सानो बा